नोंथां ।
औ नोंथां।
औ आं नोंथांनाव फन खालामनायनि जाहोना बेनो आं दिनै नोंथांजों ओ बेरायनाय बा दावबायनाय बिनि सायावहाय एसे सावरायनो आरो। नोंथाङा हागोन ना सावरायनो?
औ हागोन दे नोंथां हागोन।
औ बिदिब्ला आं नोंथांनाव माखासे खोथा सोंनि नोंथाङा मालाबाफोर बेरायफेरबाय नामा आरो बेरायनानै माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनदों आरो गोसोखौ मा गोसोफोरखौ माबायदि मोनो बेरायबा आरो बेरायनाया जोंनि थाखाय मानि गोनां जायो थांना थानाय जिउआव बेनि सोमोन्दै एसे माबादो नोंथां बुंना होदो।
आं दासिमावथ' बेबायदि गोजान जायगा बेरायदों होनबाथ' बेबायदि गोजान जायगाथ' बेरायाखै नोंथांं बे जोंनि आसामाव थानाय ओ बे गुवाहाटिनि बे जुआवहायजा आं थांबाय आरो ना नोंथां।
औ नोंथां।
जोंङो बेरायोब्ला जोबोर मोजां जोंनि थाखाय जोंनि जोंनि देहायाबो स्त्रं थायो जा लोगोसे जों गावनि गावखौनो गाव खुसियाव दोननो हायो आरो बेजों लोगोसे जोंङो गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोब्ला जेरै आं दोननाय बे जुआव थांङोब्ला जों गोबां रोखोमनि नुफेरै नुफेरै जुनारफोर एबा खोनानायल थायोमोन आरो जों नोंथांमोन बेफोरबायदि जुनार दं बुहुमाव बेबायदि जुनार दं आरो लोगोसे जोंनि आसामाव बेबायदि गं थसेयारि गान्दा दं जों बेफोरखौ खोनागोनसो नआव थायोब्ला नोंथां जों जेब्ला ननिफ्राय गुबुन जायगायाव बेरायनो थांगोन अब्लासो जों बैफोरबायदि खोनानाय बुस्थुफोरखौ जुनार फोरखौ जों मोगथांङाव नुनो मोनोन आरोना नोंथां
नोंगौ नोंथां सैथो
औ आरो बेजों लोगोसे जोंङो गोबां रोखोमनि बिदि बेरायहैयोब्ला बेबायदिनो जोंनि आसामावनो थानाय मानास नेनेल मानास नेसनेल पार्क आरो बेजों लोगोसे काजिरंगा नेसनेल पार्क बेफोरबायायदियावबो जों बेरायहैब्ला आरोना नोंथां ओ हाग्रा बंग्रानि गो- बां जिब जुनार जेरै मैदेर मोसा
औ नोंथां
ओ बेबायदिनो मै बायदि बायदि रोखोमनि जोंङो जिब जुनारफोरखौ नुनो मोनगोन आरो ना मेगनाव नोंथां मेगननि सिगांङाव औ बेफोरखौ गासैखौबो जोंङो नुनो मोनगोन जेब्ला जोंङो ननिफ्राय जों गुबुन दाबसे जायगाहावजा बेरायनो थांगोन एब्ला गुबुन जायगायाव बेरायहैगोन आरो बेजों लोगोसेनो बेरायनायजों लोगोसे जों गोबां माखासे सोलोंथाइफोरखौबो लानो हागोन एबा सोलोंनाबो लानो हायो एबा जों गियानबो आरजि ना लानो हायो आरो ना नोंथां
औ नोंथां नोंगौ सैथो
बुंङोब्ला जों गुबुन दाबसे जायगायाव थांगोन बा बे जायगायावहाय जा ओरैबायदि डेभलप जे बे बे जायगानि मानसिफ्रा ओरैबायदि ओरैबायदि खामानि मावनानै गोबां डेभेलप जादों एबा बेफोरबायदि खामानि मावनानै बिसिनि जायगा जौगादों अब्ला जों बेरायनो थांनाय सुबुंफ्रा जों बैफोरखौ नुयोब्ला ब्ला जों गावनि ओनसोलाव फैनानै बेफोरखौ सोलोंङोब्ला जों बैफोर नुनाय खामानिफोरखौ जों जोंनि ओनसोलाव मावफैयोब्ला जोंनि ओनसोलाबो जोबोद दावगागोन आरोना नोंथां
औ नोंथां नंगौ सैथो
आं सानोदि जों बेरायहैयोब्ला गोबां नुफेरै रोखोमनि एबा खोनाफेरै जिब जुनार एबा मावफेरनो मोनै एबा दांफेरनो मोनै गोबां रोखोमनि बायदि बायदि रोखोमनि जिब जुनार एबा मुवा बुस्थु जों दांनो मोनगोन एबा खोनानो मोनगोन मानोना बेफोर गासिबो बेरायनायनि गेजेरजोंसो नुनो मोनगोन आरोना
नोंगौ नोंथां
नोंथाङाबो बिदिब्ला बेरायनायनि बागै एबा नोंथाङा दासिमहालागै बबे बबे जायगायाव बेरायहैखो अब गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव बेरायहैखो एबा बेरायनायखौ नोंथाङा मानो गोनांथि होदों एबा एसे फोरमायना होनागोन नामा नोंथाङा
हागोन नोंथां थारैनो हागोन बेयो मोनसे जोबोद मोजां सोंथि ओ नोंगौ नोंथां बे सैथो आङो ओ गोबां जायगायाव बेरायबाय जोंनि भारत हादरनि गोबां गोबां जायगायाव जेरै सिक्किम अरुणाचल प्रदेश मेघालय हिमाचल प्रदेश आरो जोंनि जेनाखि दि आसामनि खाथि खाला थानाय जेनाखि लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा बेफोरावबो थांबाय जेरै बेयाव आं मोनसे जेनाखि आं थांदों ओ अरूणाचल प्रदेश आव थांनाया आंनि मोनसे जोबोद मोजां एक्सपिरियेन्स आरो नोंथां बेयाव थांनानै आङो बिथांमोननि हारिमु गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय मोसानाय मुसुरनाय बेफोरनि बागै आं गोबां सोलोंबोनो मोनदों आरो मिथिबोदों आरो नोंथां बिथांमोननि जे रायलायनाय बिथांमोननि जे गावसिनि हारिमुजों ओ मोसानाय गाननाय जोमनानै दामनानै देनानै आरो लोगोसेनो बे उरणाचल प्रदेशनि जेसेबां नाखि हाजो हाला दङ बेयाव मा मा बिफां लाइफांफोर दङ जों फोरि बिफां लाइफांफोर आरो जेराव जों नुयनो मोनहैयो उरणाचल बायदियाव थांबा जेरै सेलापास थावां बेफोराव जोङो बरफोर लोगो मोनहैयो स्नफल जायो बरफ गोलैयो नङा ओमबा नोंथां
नोंगौ नोंथां
बेफोर मोनसे जोंनि मोजां एक्सपिरेन्स आरो बेयाव थांनानै आं गोबां सोलों मोनबोदों गोबां गोदान गोदान जे नुफेरै बुस्थुफोर आङो नुनो मोनबोदों आरो सोलों आंनो जेनायखौ आं सोलोंनो साननाय बेफोरखौबो आं सोलोंनो मोनबोदों
औ नोंगौ नोंथां
बेरायनो दावबायनो थांनानै आरो जेसेबांनाखि जोंनि बे ओ मिथिंगायाव ओ समायना रमायना जायगा दं बेफोराव जोङो बेरायजोबनांगौ सम थानायावनो
औ औ नोंथां
एआ जोंनि थांना थानायनि मोनसे माबा बेबो थांना थानायाव मोनसे बाहाग ओ बेबो बेरायनायानो
नोंगौ नोंथां नोंगौ
बुहुमाव जोङो बाव जोङो ओंखाम संनानै जानो थाखा खामायनो होनायललै जों फैयाखै जोनोम लायाखै बुहुमाव मा मा माबायो ओ सलियो बा मा माया बाहायजायो जोंनो थांना थानायाव मा माखौ नांगौ बेखौ जोङो गासिबो गाव गावनो सोरजिना लानांगौ आरो मिथिना लानांगौ गावनो सोलोंनांगौ
औ नोंगौ नोंथां
दा जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोबा बिथांमोननि जेनाखि ओ जों मिथियामोन बिथांमोना मा गानो बिथांमोना मा जायो बिथांमोननि जेनाखि कालसारा माबायदि बिथांमोना माबायदि मोसायो बिथांमोननि मेथाइफोरा माबायदि नङा होमा नोंथां बिथांमोननि ओ लाइफ स्टाइल एबा थांना थानाया माबायदि बेफोरखौ जों बुहुद मिथिबोयो आरो नोंथां गोबांनो
औ नंगौ नोंथां
नोथां आरो नों मिथिखागौ नोंथां गोदान सुबुंजों एबा गोदान मानसिजों रायलायो बा जोंनि गोसोआ मानो होनब्ला नों सिनायै बा‌ गुबुन‌ दाबसे जायगानि सुबुंजों रायलायोबा बिथाङा गाव गावनि माखासे पार्सनेल एक्सपिरेनसखौ नोंजों ओ बाहाय लायो फोरमाय लायो नङा होनबा नोंथां? औ नोंथां। ओंखायनो जोङो बेरायनांगौ बेरायनायनि थाखाय बेरायनायाव जों गोबां सोलोंनो मोनो जाय जों लेखा फरायाव नुयोमोन फरायनानै मोनदों बेफोरखौ जोङो थांनानै खाथियाव आखाइजों दांनायनानै जोङो नायनो हायो नङा होनबा नोंथां दा बेखायनो बेरायनांगौ आरो नोंथां आरो आङो जोंनि बे आसाम हादरनिनो गोबां जायगाफ्राव बेरायबाय। ओ जेरै सरलपाराखौथ' मोनथिखायगोन नों- नोंथांआबो औ बेस- सरलपारायाथ' मोनसे लावखार ओंखाम जाग्रा जायगाना नङा होनबा
औ नंगौ नोंथां नंगौ
जोंनि भारत हादर आरो भुटान हादर बिसोर मोनैनि गेजेर बे सिमनानि- नै बेयो मोनसे लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा
नंगौ नोंथां नंगौ
जेथिंबो गोजौ गोजौ जायनाखि समायना रमायना हाजो बिफां लाइफां दै बोहैनाय
औ-औ
दैयाव जोङो जोंनि सुबुंफोरा सुबुं माहारिया बेयाव जों दुगैनो थाङो‌ गाव गावनि न'खरनि मानसिफोरजों गथ' गथाइफोरजों आरो गाव गावनि लोगोफोरजों आरो नोङो जेब्ला नोङो सरलपारायाव थांगोन बे थांनाय लामाया जाहैबाय नोंहा सिकना जोहोलाव मोनसे नेसनेल पार्क गोदानै मुं मोननाया।
औ नंगौ नोंथां।
बेनि गेजेरजोंनो जों हाबलांनांगौ जायो बे हाग्रानि गेजेरजोंनो नोंथां ना हागाजों हाबलाङोबा नोंथाङा गोबां ओ जिब जुनार एम्फौ एनला दावसिन दावला नुलांगोन। जेराव नोंनि गोसोखौ गोजोन होसिनगोन नोंथां जेरै ओ बेयाव गोबां गाबनि सिखिरिफोर दंङो नोंथां, गोजा, गोथां, गुफुर गोमो, गोसोम बेफोरबायदि जाद जाद गाबनि सिखिरि दङ आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
न'राव बिसोरो जमा जमा बानानै थायो बिथांमोननि गां हब्रामनाय खौ जों नुयो बेफोरखौ नुयोब्ला गोसोफा जोबोद गोजोननाय मोनो
नंगौ, नंगौ नंगौ नोंथां।
आरो लोगोसेनो मै मैदेर नेवलाय बेफोरबायदि जोंङो गोबां ओ माबानि बायदि बायदि माबानि ओ जातनि जोंङो जिब जुनारखौ नुनो मोनो आरो नोंथां, जेरै जोंङो हर्नबिल जेनाखि दाव बेफोरखौबो जों नुनो मोनो बेयाव, औ नोंथां, नोंथांङा मालाबाफोर सरलपारा बे माबा बेवहाय लावखार ओंखाम जाग्रा जायगायाव मालाबाफोर बेरायफै दावबायहैबायमोन नामा नोंथाङा?
ओ आंथ' बे सरलपारा लावखार ओंखाम जाग्रायाव दिनैसिम दावबायहैफेराखै आरो ना नोंथां ओ लावखार ओंखाम जाग्रा सोरनावा आङो बे बगामाथि होननाय बेयावसो थांखांबाय आरोना नोंथां
औ नोंथां औ नोंथां, बे बगामाथिनि सोमोन्दै एसे बुंना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
बगामाथियाव थांनो थाखाय जोबोर गोजोननाय मोनदों ओ बगामाथियाव थांनानै जाहाथे जों लोगोफोरजों दावबायहैदोंमोन बेवहाय जा अ बेयावबो बिदिनो जोबां गोजौ गोजौ हाजो लारि लारि सारि दङ बिदिनो जोबोद समायना रमायना। आरो बेजों लोगोसे मोनसे बर'नि बाथौ मन्दिरबो दङ' । आरो बेजों लोगोसे हाजो गोजौआवहाय जा बिदिनो बुद्धनि मुरति दं आरो ना आरो हाजो। बे जों बे लावखार ओंखाम जाग्रानि खाथियावनो हाजो गोजौ दङ आरो ना नोंथां
औ नोंथां।
बेवहाय जा सुबुंफोरनो गाखोलांनो थाखाय मरुम राहानि मो नि थाखाय बेवहाय जा सिरि बानायना होखादों ।
औ नोंथां।
जाहाथे जों हाजो गोजौआव गाखोलांनानै गाहाय-गाहाय दैमाफोरखौ नायोब्ला एबा हाजो हालाफोरखौ जों मोजाङै नुनो मोनो आरो ना । जोबोद समायना रमायना आरो लोगोसे गाहायावहाय जा गोबां सुबुंफ्रानो लावखार ओंखाम जायो ।
औ नोंथां।
बेजों लोगोसे बे लावखार ओंखाम जाग्रायाव गोबां बिबार बागान दं आरो ना ।
औ नोंथां।
बिबारजों लोगोसे बैग्रि बागान दंसोगारो माने गाव हारसिंनो रज'नाय आरोना नोंथां बे बैग्रिया गोबां सारि-सारि दं
औ नोंथां
दैमायाबो बिराद गुसु आरो गोजों जाय जेराव सुबुंफ्राहाय जा लावखार ओंखाम जानो थाङोब्ला बयबो दुगैयो एबा बयबो रं- जायो बेफोरबायदि सिनारिखौ नायनानै आरो नोंथां
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथां जोंना अ दिनैनि सावरायनाया समाबो जाबाय नै बिदिबा जोबोद मोजां मोनबाय गोसो नोंथाङा जे गावनि माबाखौ ओनसोलनि जेनाखि माबाफोर बेफोरखौ खिन्थाबाय आंनो दा समाबो जोंना जाबायानो नोंथां बिदिबा दोन्थ'लायसै नोंथां उन समाव लोगो हमलायसिनो दे नोंथां